औ हेलौ।
ओम मोजां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
मोजाङै दङ ना?
औ दङ नोंथां नोंथाङालाय?
आंबो मोजाङै दङ।
औ ओ आं दं ओरैनो नोंथां जिरायनानैनो।
उम।
औ
एसे जोंनि दोरोंङारि ओंख्रिनि बागै सावरायनोसैना।
औ सावरायजागोन नोंथां।
उम ओरैनो नों सावरायग्रोनोना आं सावरायग्रोनो?
दे बिदिब्ला आं फोरमायग्रोनोसै नोंथां। औ दोरोंङारि दोरोङारि ओंख्रि बुङोब्लाथ जोंनिया बर'फोरनिया जों अनला ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां।
उम उम
बे अनला ओंख्रि संनायाव उम उम अनला ओंख्रिखौ माबायदि संङो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों नोंथां।
औ दे
औ बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो माइरं एसे लानांगोन खम बिबांनि ओ बे माइरं लानाय बेखौ जों जेनेबा एसे सुनानै एसे माबा मोनसे आइजेंआव एसे सोमनानै दोनो नोंथां। जाहाथे बे माइरंआ एसे रुयो
होम
औ बे रुनाय माइरंखौ रुइबाथाय जेनेबा बे दैखौ गारनानै जों एसे फोरानसारना दोङ जेनेबा दैया एसे सरनायनि
औ
उ
खोनादोंना